औ
औ खोनादों
मा खालामबाय दं
आङो दङ ओरैनो दा जुजिरायनानै हेल'
नोंथां औ
औ नोंना एसे नेटवार्क औ दाखोनाफैलायबाय नेटवार्क प्रब्लेम सागे नोंना
अ अ नोंथां दायो खोनादोंं
औ एसे क्लियार फैलायबाय दा माथोआ औ खोनादों
अ अ खोनादों
औखोना
खोनादों
औ खोनादों।
नोंथांङा फ्रि ना दायो अ औ
औ दोंथ'यो फ्रियानो। औ दंथ'यो फ्रियानो
बिदिनो जों मोनसे टफिकनि सायाव सावरायनो नामा
औ सावराय जायो औ सावरायजायो।
बिदिबा जों दावबायनायनि सायावनो सावरायनोसै
मा होनदों
खोनादोंना दावबायनायनि सायाव
औ अअ
औ।
जागोन दे औ सावराय जागोन
औ। गांसेनो दावाबायनायसदों। मामा जायग दे बखौ दावबायनो होनोब्ला। गोबां रोखोमै दावबायनो हायो ना बेबायदिनो खायसे गुबुन हादोर बा गावनि हादोर बा रायजोफोरावनो दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ला जायगाफोर नायथावना जायगा बेफोर बेरायहैनायखौबो बुजियो आरो जोङो। आरो बेदिनो जोङो बांसिनै जारिमिनारि बा जायगाफोराव थ जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय जाथायफोरखौ मिथिनो मोनो। मिथियो आरो गोबां जों। खायसे खायसे बाथ्राखौ जों मिथिया नालाय। बेनिफ्राय दावबायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो। गियान आरजिनो हायो औ। आरो मोजां मोजां मोन गोजोंबा गोसोफोरा माने। खिसुमाना माने थारमाने दावबायनानै गावनि गोसो सोरां खालामनो हायो आरो दावनानै दावबायनो थाङोब्ला गोसोखौ ओ सोरां सोरां जानाय बा खोमसि खोमसि जसि जसि थानायबो जासै गोजां बेबायदि जायो आरो माने जों दावबायनाया गोनां दा बेबायदि होननानै खुसिया सो बांद्राय दावबायनायखौ नुनो मोनो माने ओ दिनै बेयाव गाबोन गुबुन दाबसे जायगायाव बेबायदिनो सानफ्रोमबो दावबायनायखौ नुनो मोनसै बेबायदि खालामनाया नाथाय मोजां नङा जों दावबायनांगौ मोनसे सम लानानै बेबायदिनो औ समजों मोनसे सम लानानै मोनसे जायगा ओ थांनोथ' गोसो जायो सामफ्रामबो गुबुन गुबुन जायगायावनो जोङो गावनि रां थाखा फैसा बेफोरखौबो नायनांगौ जायो औ गावनि मावनांगौ खामानिफोरा जुदि दङब्ला बेफोरखौ गारनानानै जों दावबायनो दोंनायाजों गोनां नङा होन सानो आरो आङो हमबा फ्रि टाइम मोजां औ दायोथ' गरम बन्द'फोराव दा स्कुलफोरनि टिचार बा स्टुदेन्टफोरा गोबां दावबायनायनि सम आरो बियो औ
उम
बेबायदिनोसो दावबायनाय थांनायखौ नुनो मोनसै आरो गोबां साख्रि मावनाय सुबुंफोराथ' बेबायदि सुक्ति बा ओ मोनसे समाव सुति मोननाय बेबायदि गैया बिसोर माने गोसो जायोब्ला थांनो हायो आरो जखाया साख्रिल मावाबाय थानाय बेबायदिखौ नुयो जेबो दावबायनो बेखौ माने जायगा बेरायहायनायखौ नुवा आरो माने थांनांगौ सम लानानै बेबायदिबो नङा जे औ साख्रिल' मावबाय थागोन देउथिल' थांबाय थागोन बेबायदियाव औ आरो फरायसाफोराबो दा लोगोफोरजोंबो फरायबाय थानाय समाव फरायनायनि खामानिफोरखौ लानानै दावबायनो थांना बेखौ जों माने गोबां गियान बुथुमना लानो हायो आरो स्टुदेन्टफोरनि थाखाय बेबो मोजां औ बेबायदिनो गोबां गियान आरजिना लानो हायो आङो मा मायाव दावबायखो बेखौ नोंथांनो फोरमायनि ओरैथ' जोंहा गुवाहाटि नोगोराव गोबां नायथावना बा बेरायबाय जायगाफोर दङ बेफोराव बेरायबाय आरो आङो ओरैनोथ' मन्दिर औ बे मनदिर फोर होनोब्ला बालाजि मन्दिराव थांफेरबाय आरो बे बयसिस्तआव थांबाय ओ बेबायदिनो ओ नाथाय कामाख्यायावसो माने थांनाय जायाखै आरो दासिमबो बेयाव थांगोन होनना सानगासिनो दं औ बेबायदिनो पार्कफोराव थांफेरबाय आरो बे आदाबारियाव थानाय बा बै जवाहरलाल नेहरु पार्क बेफोराव थांबाय आरो बे रिभार प्रन्ट बेफोराव थांबाय बेनिफ्राय
बेबायदिनो आरो बे हरि कृष्ण बे मन्दिरा बेयावबो थांफेरबाय आरो
औ औ
आमिनगावाव थानाया औ बेयाव बेयाव खेबनैयानो थां बाय आरो माने बेयावबो थांना गोबां मोजां नाङो माने हाजो हाजो एसे हाजोआव जायो नालाय माने गोजौआव जानायखाय औ मिथिंगाखौबो माने फाहारफोरखौ गोबां मोजां नुयो आरो बार माने थान्दा थान्दा माने बार बारबाय थायो आरो आरो बेयाव माने गारि मथर थांनाय दावराव दावसि बेफोर जेबो गैया नालाय मोजां नाङो आरो थांनानै औ आरो बे मन्दिराव माने मेथाइ कृष्णनि जा आर'ज बेफोरखौ दामबाय थायो बेफोर माने थांनानै फैनो बालायो आरो औ बेखौ बेयाव थांनो जोबोर मोजां नाङो आरो नोंथाङाबो बेयाव थांफेरबाय नामा
औ आं औ हरि कृष्ण मन्दिराव ना
औ औ
औ थांबाय आंबो बेयाव थांनाया आं खेबथामानो जाबाय खोमा दासि मालागै औ मोजां नाङो आरो सुनिबाराव आर्टि जायो बेलासिनि द' बाजियाव बेवहाय आर्टियाव जनानै जेब्ला बेसे हरि कृष्णनि नाम गायबाय थायोना बेखौ खोनासंनो मोजां नाङो आरो गोसोखौ माने रिलेक्स फिल जायो आरो बेहा फुजा खालामनानै मोजां नाङो नोंथाङा बुंदों आरो थाङोब्लाथाय फैनो बालायनाय जायो होननाया औ जायो बेवहाय थांब्लाथाय फैनो बायो ओमफ्राय आरो बेसे रनिनो आर्टिस जोबखांनानै मोनसे स्टुडेन्टफोर जायोब्लाथाय मोनसे स्पेसियेल क्लासबो होग्रा रुम दङ बेवहाय बेवहायबो माने क्लास खालामफेरनो मोनदों आरो माने नोंसोर माबायदि माबाफोर सोंथि सोंनो गोनां दङब्ला माबानो गोनां दङब्ला बेवहाय थानायानाय हरि कृष्ण मन्दिर बेनो एसे गिदिर फुजारि जागोन खोमा बेयो बेजों माने सावरायलायनो हायो आरो माबायदि खमस्या माबायदि जाहैयो मे स्टुदेन्टफोरा थायो ना मालाबा औ माब्लाबा एनजाइटि बेफोरबायदि जानाय थायोना बे फोरनि समादानफोरखौ माने सलिउसन होनो ट्राइ खालामो आरो बिसोरो आरो बेजों लोगोसेनो ओ गुवाहाटियाव आरो बेफोरबायदिनो हरि कृष्ण मन्दिर दंबावो मोनसे खानापाराथिं खानापारा नङा ओ औ औ इस्कनबो दोङो ओमफ्राय आरो मोनसे भक्ति गुति होननायबो दङो मोनसे
अ अ।
काहिलिपारा ओ जायगाखो बागरबाय।
उम औ।
औ खारगलियावबो माने भक्ति गुति होननाय दङो बेवहायबो माने सनिबार खालि बेलासिनि द' बाजियाव बेवहायबो आरथि जायो आरो ब्रह्मपुत्र दैमा जिङाव मोजांनो ब्रह्मपु त्रनि भिउस नुयो जेरला सानसेट जायो। दानिया माने बेवहाय मोनसे सुइमिं पुल बानायना दोनायनाय दङ आरो। बेवहायबो माने फुजा होरि जायोब्ला बेवहायनो माने जि श्रीकृष्णनि आरो रा धानि मुरथि दोङोना बेखौ माने बेवहाय थुखैनानै फुजा खालामो।
उम उम।
बेफोर खालामनाय जायो आरो बेवहायबो आर्टि होयो मोजां नाङो बेव मायबा आरतियाव जिरायनानै जेब्ला आरथि जायो बेनिफ्राय मोनसे बेवहायबो एकदम खान्थ' मोनसे रिलेक्स फिल खालामनो आरो मोनसे जायगा आरो लोगोसेनो बेवहाय आरो ब्रह्मपुत्रनि भिउहदोबो जेब्ला नों आर्टि जोबो बा नों मालाबा आर्थिनि शनिबारावसो जायो जेहेतु ओमफ्रायो बेनि बेलेग दिनाव थाङोब्लाबो नोङो माने बेवहाय दैमा मानो ब्रह्मपुत्र दैमानि जिङाव जिरायनानै आरामसेनो ओ मोनाबिलिनि जिथु सानसेट बेनि इनजय लानो हायो आरो ओ ब्रह्मपुत्र दैमायाव ना सारनाय नाव सलायनाय बेफोरखौ आरामसे नुहुरो आरो।
उम।
मोजां नाङो बेवहायबो थांनानै खिन्थु आं इस्कनाव दिनै आले थांफेरनाय जायाखै। खोनाबाय दैङो बेवहायबो मोजां होननानै बुं
आंबो थांनाय जायाखै मोजां बे हरि कृष्ण आमिनगावनि बायदि मोजां नाङो होनना बुङो
नुदो आरो फट'फोरावबो मोजां समायना मन्दिरखौ आरो औ मोजां आरो बेबायदिनो औ। मा मा गुवाहा औ आरो मा मा जायगाखौ बेरायखो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ आं गुवाहाटियाव दा लासै मन्दिर होननानै बुङोब्लाथाय गासैबो मन्दिराव थांफ्रामजोब्बायखौनो होनजासिगोन। जिखिनि एसे फेमास फेमास मन्दिर दोङोना? बेफोर मन्दिराव थांफ्रामजोबायखोनो होनजागोन मोजां नाङो गासै बो मन्दिराव थांनानै ओ कामाख्याआव थाङोब्लाबो बेवहायबो माने मोजां मोनसे रिलेक्स गावखो जेबो तेन सन गैयि बायदि फ्रि माइन्ड नांहोयो आरो थांनानै बेनिफ्राय उमानन्दआवबो मोजां नाङो थांनानै
औ
बेवहाय फुजा खालामनानै आरो उमानन्दबो फुजा खालामखांनायनि उनाव मोनसे मन्दिरनि उनथिं मोनसे जिरायग्रा दोङो ना? बेवहाय जिरायनानैबो ओरैबायदि माने फ्रेस फिल माबा जायो। खौ नाङो माने बेवहाय दैमाजों सिउ सिउ बार बारनायदों माने ओरैबायदि थान्दा माने फैनो बालायनाय बेवहायबो मोनसे फाइभस मोनो आरो। औ बेनि उनाव आरो दोबावो ओ औ आरो बैथिंबो समनाथ मन्दिर मोनसे दोङो जालुकबारि नि खाथियावबो बेवहायबो माने साउथ इण्डियाननि एसे स्टाइल आरो मन्दिरा। एसेबां माबा फेमास नङा खिन्थु मन्दिरनि बेवहाय बे भिउआ बुहुत मोजां। फैयो ओमफ्राय आरो फुजा खालामनानै मोजां नाङो मानसिफ्रा थाङो बेवहायबो। मोजां नाङो आरो थांनानै। ओमफ्राय नोंथाङा गुवाहाटियावल' गिदिंदों ना? आसामनि बाहेराव थांफेरबाय गिदिंनो। ओमफ्राय आरो ना इण्डियानि बाहेराव ना इण्डिया खौनो गिदिंजोब्बाय।
इणडियान गेट औ औ फोरमायना ओरैनोथ' इण्डियानि बाहेरावथ' थांफेरबाय होनना बुङोब्ला जोंना बे जोंनि खाथियावनो थानाय भुटान बे हादराव थांफेरनबाय आरो भुटानाव। बेयाव खेबथाम खेबब्रैसोआनो जोबबाय आरो थांनाया। बेयावबो माने थांनानै गोबां मोजां नाङो जे बिसोरनि न'नि दिजाइनफोरखौनो नायनो मोजां दाखोर नुवा आरो माने ओमफाय जोंनि अहाय बि जायोब्ला गारनाय लामा सामा गारनाय बेफोरबायदि नुवा बा ओ दंफांनि ओ बे खाथि खाला दंफां लाइफांनि बिलाइफोर सिरिनानै माने गाज्रि जानाय बिलाइ जों बेफोरबायदिबो नुवा आरो लामा सामायाव माने गासैखौबो साफा माने खालाम
औ
दोनोना सामस जानांगौ माने जोबोद मोजां नुयो आरो माने समायना हाग्राफोरखौबो माने बिसोरनिखौ जोबोद मोजां मोनो आरो। जोंनि नायोब्ला माने